हेलौ
उम
गावबा गावनिखौल' कमप्लिट खालामना लानो नागिरदोंना माथो?
र' आं बिमानियाव खुलिनानै लाग्रोनो नागिरदों होनबा नोंनाबो हरजाबाय ओमफ्राय बिमानि मबाइलजों खननैसो रायलायनानै दोनहथ'नोसै आं नङाबा रायो बिमाया मबाइल थु
मा
बिमाया मबाइल थुबाय थाबा राययोलै गावनिखौ
ओमफ्राय
दा हरलाबायखा लागासिनो आङो नै खुलिदों।
लालाय आं बुनायनोसै खोनाबाय।
खालामग्रोया औ फुल टाइम जब बिदिनि फैसाखौ मोनबा दा गारियाव थांगोन दे जोंहा। दा गारियाव थांगोन दे।
औ
गार गारिया बेखौ लाया ओमफाय।
मा मा खालामगासिनो?
खुलिदां बिमानि मबाइलाव।
माथो अ टि पि आनो फैया। आ खर' गा ज्रि नंङा माथो आंलाय मबेल नाम्बार बाबानिखौसो होगासि नो ओइट फर सेभेन थ्रि जिर'। सिक्स बोरैमोनथाय?
बाबा था कत गायसे नोंसिनि बाबायालाय?
उन्दुगासिनो दंलै।
ए बोरै जाखो? ओइट फर सेभेन थ्रि जिर' सिक्स थ्रि फर जिर' फर।
खामानि मावहैयाखै? उम्म माबायालाय? सानस्रांङालाय?
ओ
सानस्रांङालाय होनदां सानस्रांङा?
मिथिया आंङो।
न'आवनो थाखायदां गथ'आ रायाबो इसेबो।
मा मैखि जानो?
रायनांगौ रा इसेसो।
रायबा ना खोथा लागोन। थां ओरै ओरै होननायसै बेनाथ' जेबोखौनो होनखाया रावबो।
स्कुलाव थांनायखौ नुवाखै नों माथो स्कुलाव थांनायखौ नुवा
नोंहासो खिन्थायाखै दा नोंहासो खिन्थायाखैदा बिदि जालामाला दा रायलाय जों सानैजों गोसथोलाया
आय' आंनो बे दख'नाखौ नांगौमोन रा दे
गोसोथो लाया ब गोसोथो लाया होननाया
देरा जोंहा लोगो।
बे दख'ना फिं ओमफ्राय नैबे माबा साथ्रिखौ गुफुुरखौ बायना होदो बे दख'नाया माबा लाख ओमफायो आदस' ओमफ्रायो साद्रिया हाजारसे गाहाम लायो आरोखि ना
बेसारा बिमानाव
मा
खनबा जाबाय खनबा जाबाय द'स बार रायलाय मोनो ना ओमफ्राय मोननबा दंबावो औ।
नाबाय।
ए एबार हरबाय थाग्रोदो
आं हरनायसै नङा एबार जाबाय दा गिंबायदा
गेंबाय दासो फर मिनिट जादों उलाय फर मिनित जादो दासो र'
आहरनायसै एबार खनबा खालामावहाय खनबा हरनायसै
आं दसथा राइथिंल' रायज्लायनोसै आंहा
खमबा कमप्लिट खालामखांना बेसेबां मोनबावो।
ओंखाम ओंख्रि संनांगौ
दसथासिमाव खनबाया कमप्लिट जायो
ओमफ्राय बिमानि मबाइला बिमानि मबाइला सारज थायाबा दा राय जागोन आंङो सारजानो फिफति फर लसै आंनि मबाइलखौ थुबाय थादों दा जाफैलायखागोन फोजोबजोबाय सेसनो होनफैखागोन बे
देनजार रांखिनि ओरैनोबा आरो एमबि जोबबाबो रायजाबावोसो ओरैनोबा
एम बिया फिफथि फैखाबाय आंनिया
बेटारि सेभार होजाया नामाब्रा सिखारानो मामिनेलाय गेन्दरा ओरोनो देराखैलै आदा माहाजुन जानायखायसे देर खादों।
लाउड स्पिकारबो होजायानो।
अमहो। खोमायाव लाबाय थानांगौ। आयया बावदों। आंनो गस्ला लं
सोरबा फनहरदों।
खोनायाखै
सोर
सोरबा फन हर
सोर होनबा हमनानै रायलाय हर जेबोनंङा जाबाय
हमजायोना हमजाया फनालाय।
हमजायो होनखाबायनाा सोर रायलायहर। रायलायहर रायलाय जाखायो।
थ्रिस सेकेनदबो
ओहो रायलाय जायो रायलायजायो रायलायहरजोंबा रायलायो। जालाय लांबाय मालाबानो
सात मिनिक जाबायना नै खोनाबाय।